खोनादों ना नोंथाङा? औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन होनरनाय जादोंमोन आरो नों थां, सावराय जागोन ना?
औ जागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोंना आइ दियानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि बा ओ गोदो जोंना आइजोफोरा माब्रै दानाय लुनाय ओ खामनानै जिउ फुंबोदोंमोन बेनि सायाव आरो ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बेनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जेनेब बा इसिबांथ' गोथौैयै मिन्थिया अब्लाबो आं माने जा मिन्थियो बा आब' बिनिफ्राय जा खोनानो मोन्दों बेफोरखौनो फोरमायनोसै नोंथां जेनेबा जोंहा दानाय लुनाय बुङोबाथ' गोदोनि समाव जोङो जेनेबा बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौबो जोङो बिदिनो हिसान जे सोंनानैसो दानानै लुनानै गानोमोन नालाय जेरै जोङो मा होनो एम्फौ फिथु फ्राय जेरै जोङो खुन्दुं दिरिनानै एबा जोङो अबेबा मा होनो जेरै दंफां बिगु बिदिनो खुन्दुंफोर बिदिनो दुरुननानै जोङो बिदिनो जिफोर दानानैसो गानबोयोमोन आरोना नोंथां मार जेरै दानियावथ' माने बेबादि नङा आरोना गासि सिबो माने गोदोनि बादि नंला आरोना नोंथाङा गोदो जेरै मा होनो जेरै ओ
ओ मा होनो साल खुन्था बिदिनो ओमफ्राय मा गफा बिदिनो माने बिफोरनि नामखौ बारा मिन्थियाना माने बारा बारा
बिदिनो माखु ओमफाय बिदिनो जोनथोरफोर बिदि माबाफोरजों लानानै बिफोरजों मा होनो दायोमोन आरोना जेरै जोनथोराथ' जेरै खुन्दुं सानानै जोनथोराव खुन्दुं सानानै ओमफाय बिदिनो माखुआव बिदिनो माखु ना मा होनो जेनेबा बेयाव खुन्दुंखौ सोनानै बिदिनो माखु खुयै खुयै बिदिनो जि दानाय जायोमोन आरोना नोंथां माने दानियाव थ' माने बेबादि नंग्ला आरो ना नोंथां माने दानियाव माने गासिबो माने मिसिनजोंस जो जाजोबसै आरो ना माने खुन्दुं दिरुननिफाय लानानै मायसिम गासै माने मिसिनजोंसो दिरुननाय नुजोबसै आरो ना माने गोदोनि समावथ' गासिबो माने आखाइजोंनो दिरुनजोबोयोमोन आरो ना नोंथां माने गासिबो खुन्दुंफोरनिफ्राय लानानै बिदिनो जिफोरखौ दानाय मानाय गा गासिबो माने आखाइजों दानानैसो दिरुनजोबोबो आरोना नोंथां माने आरो माने गोदोहाय बिदिनो गाव गावबा गावनि न'आव बिदिनो हिसानसालि बेबाददि थाखाजोबोबो आरो माने दानि जुगावथ' माने बे फोरबादि इसानसालि बिद दिनो नुनो थांला आरो ना माने दानि मुगाव माने बेफोरबायदि इसानसालि मा होनो होनना सोंना फैयोबाबो मिन्थिनाय नंबावलासि खोमा आरोना नोंथां माने ओरैबाय माने नुनोनो थांला नालाय माने जि दानायाव मा मा होनो बेनि जेनेबा जि दानायाव जेनेबा बेखौ मा होनो बेखौ मा होनो होनना बेबाददि सोंबाबो जेनेबा हानाय नङा बायदि बेबादिसो मोनदों आरो ना माने आंनि साननायाव आरो ना नोंथां मा माने गोदोनि समावथ' माने गासिबो माने जोंना उन्दै समनिफीयनो बिदिनो इसे सिख्ला बादि रानो बिबादि गाबा गावनो न'फोराव बिदिनो जि दानानानै गावबा गावनो दानानै गानोमोन जोमोमोन आरोना नोंथां माने माने दानियाव थ' माने बेबादि नुला गासिबो माने मिसिनजों दानायसो गानजोबसै आरो ना नोंथां माने
औ
बिबादि बिबादि गावनो मा होनो बिदिनो एम्फौ फिथोबनिफाय खुन्दुं लुनानै बिदि इन्दि खुन्दुंफोर बेफोरबायदि जि दानानै माने गाननाय नुला आरो ना माने जेनेबा इसिबांथ' मोजां मिन्थिया जाहैबाय आंबो माने नोंथाङानो जेनेबा निफ्राय साबसिन फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंना दानाय लुनाय बुङोब्लाथ' गो बां गुवार जालाङो नोंथां फोरमायनाया सैथोआनो। जोंना ओ बिब्दि दानाय लुनाय बुङोब्ला गोदो जेरै जोंना बर' आइजोफोरा ओ हुदा दंमोन आरो गावनो ओ खुन्दुंफोर लुनानै गावनो सि सोम दानानै लानाय। ओ जेरै गोदो नोंथाङा फोरमायजों जे लाथा बायदिसिना फिसिनानै जोंना फिथोबनिफ्राय ओ जोङो खुन्दुं लुनानै बेयाव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना जेरै ओ बिबारफोर नङाब्ला बिलाइ बायदिसिनानिफ्रायनो ओ जोङो बेवहाय गाब गाहोनाय जायोमोन आरो खुन्दुंफोराव। ओ बेनि उनाव बे खुन्दुंजोंनो जोंना गोबां जेरै दख ख'ना नङाब्ला जोंना अग्रं दख'ना गामसा नङाब्ला आर'नाइ फालि आरो बिहु फालि बायदिसिना दानाय जायोमोन आरो। ओ जोंना आरो ओ गोदो मेचिनफोर गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो बांसिन जोङो जेरै हिसानसालियाव ओ गोबां दाग्रा आगजु दङ जेरै दातताल माखु आरो सोरखि जेन्थेर बायदिसि बायदिसिना दं आरो बेफोरनि गोनांथि जायोमोन आरो आरो जोंना लांगा दायोब्लाथ' गोबां गुवार जायगा बा गोलाव जायगानि गोनांथि जायो आरो। आरो बेवहाय जोंना खुन्दुंफोराबो गोबां नांगौ जायोमोन आरो। आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंना गोदो आइजो फोरखौ जोङो ओ खोनानो मोनबोदों जे जोंना बायदिसिना आगरफोरबो एरखांनो हायोमोननो जे बुं माने ओ बुंब्लानो बिसोरो खोनानानैनो आगरखौ एरखांनो हायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनबोदों आरो जे आबै आबौमोननिफ्राय। जेरैबायदि जोंना दासिमबो बे बे आगरफोरखौ जोङो आखाइजों दायालासिनो मेसिनफोरजोंसो दानायखौ जोङो नुगासिनो दं आरो जेरैबायदि जोंना ओ हाजो आगर दं थाइगिर बिबार आरो फारौ मेगन आरो जोंना मै ओ मै आगर बायदिसिना दं आरो बिबदिनो। आरो जोंना ओ बिब्दिनो बेफोरबायदि ओ जेरै आर'नाइ फालिफोरावथ' बांद्राय जोंना ओ खुन्दुंफोर नाङा जा नाङामोन नालाय ओ नाथाय जोङो बेखौ दानायाव एसे खस्थ' जायोमोन आरो मानो होनोब्ला बेवहाय जोंना हाजो आगरफोरा एसे ओ मा होनो दानायफोराव खस्थ' जायोमोन आरो बिब्दिनो ओ जोंना गामसाफोरखौबो दानाय जायोमोन आरो। बिब्दिनो जोङो दानायनि लोगोसे जोंहा बेफोरखौ जोङो ओ गोदो बेफार फालांगि खालामनानैबो गावनि न'खरनि नांगौफोरखौ सुफुंनाय आरो आथिखाल समावबो जोङो नुनो मोनबोदों आरो आइजोफोरखौ। ओ बिब्दिनो दानानै जोङो गावनि न'खरनि नांगौफोरखौ सुफुंनाय बा गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनाय आरो ओ बाजारफोरावबो फालांगि मावहैनाय नङाब्ला जोंनाथ' दा ओ जेरै अनलाइन बायदि अर्डारफोरबो खालामनो हायो नालाय बेनिखाय जोङो बिब्दियावबो आइजोफोरखौ खामानि मावनायखौ नुयो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ गुबुन जायगाफोराव जेरै नोगोरफोराव थांनानैबो जोंनि ओ मा होनो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो ओ बिब्दियैनो फानहैनाय बायदिफोरखौबो जोङो नुनो थाङो आरो। बेबादिनो जोङो ओ गोदो थ' गोबां दानायफोराव खस्थ' जायोमोन। नाथाय जोङो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला एसेबां खस्थ' जालिआ आरो मानो होनोब्ला जोंना आथिखाल समाव बांसिन ओ हिसाननि अनगायै हिसान बायदिनो जोंना मेसिन दङ बेयाव दानायखौ बांसिन नुयो आरो जोङो। आरो जोंहा ओ बिदि गोबां दारिमिनबो दङ बेवहाय जोङो आइजोफोरखौ थांनानै जिफोर दाहैनाय खौबो नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गोदो जोंना जेरै ओ गावबा गावनो आइजोफोरा बायदिसिना जि जोम दाना लानाय हुदा दंमोन। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिया दंना गैला?
दाथ' आंनि नुनायाव माने गोदोनि बादि बेबादि बादि माने जिफोर दानाय मानाय बेबायाददि नुला आरो ना नोंथां माने सिगांनि समाव ए से नुदोंमोन आर ना नोंथां माने बिदिनो न' न'फ्रावनो बिदिनो खुन्दुंखौ' खुन्दुंबो गोद'आ मान गोदोनि बादि बिदि लुलामलामोन आरो ना न'आव बिदिनो हाथाय बाजारफ्राव बिदिनो खुदुं लुखानाय बिदि बिदिनो दिरुंखानाय मोनो नालाय। बेफोरखौ लाबोना माने इसान सोंनानै बिदिनो दानाय मानाय मा नुयोमोन आरोना नोंथां एसे एनै सिगांथ' माबा नुवाखै आरो नोंथां माने गोदोनि बायि इसेबांथ' नंला माने दानायाव माने दाथ' माने गैस्रालाखौनो होनजायो आरोना नोंथां माने। माने हेसानसालिखौनो नायनो लुुबैबाबो मोनबावलासो आरोना। थामाने दाथ' जोंनियाव माने गासिबो मेसिन जों ओंखारजोब्बायना नोंथां माने ओंखायनो दाना माने मेसिनजोंल' दाजोबसै आरो ना नोंथां माने। गासिबो बिदिनो सोरबा माने बेक्ति मानसिया मेसिन लाबोनाय बे फोरनाव थाङै-थाङै दाहैनाय बा दानो सोलोंहैनाय बेफोरखौल' नुसै आरोना नोंथां माने। गोदोनि समावथ' जोङो जेनेबा लेखाफ्र्राथ' फरायनो मोनबोदों आरो माने गोदोनि समाव बिदिनो माने सानसेफोरावनो बिदिनो बर' जोंना बर' आइजोफ्रा सानसेफोरावनो बिदिनो दख'ना मा होनो गामसाफोर बिदिनो आरोना सानसेयावनो दाना दिहुननाय बेफोरबायाददि फरायनो मोनबोदो आरो माने दानियावथ' माने बेबादि माने नुनो मोनला आरो माने। जि गांसे दानोबाबो जोङो बिदिनो हप्ता मोनसे बा मास मोन से बेबायादि लायो आरो ना। माने इसिबां माने गोदो मादोनि बादि गोसो गैला नालाय दानाय लुनाय फ्राव माने गासिबो माने
ओमफाय माने नुनो बुंनो थाङोबाथ' माने गोदोनि जों दानिजों बुहुत फाराग आरो ना नोंथां माने। आरो दाथ' माने गोदोनि बादि बेबादि जोंहा बर'नि जेरै दख'ना, गामसा, आर'नाइ बेफोरबादिखौ माने ओरैनो थानायाव गाननाय जोमनाय बाहायनायखौ नुनोबो नुनायाबो खम जाबाय आरो ना माने जोंना माने दानियाव आरो ना दानि जुगाव आरो ना माने दा थ' माने दानि बे
मानो
इन्टारनेट जुग माबा इन्टारने ज माने दानि माने टेक्न'लजि जुग नालाय दा माने बिदिनो गोदान-गोदान मा होनो बिदिनो लंपेन्टफोर बिदिनो माबाफोर बिदिनो गोदो माने ब्रिटिसफोरनि बिदिनो लाबोनानै बिदिनो गालांनाय बिदि बिसोर लंपेन्टफोर बिदिनो गस्लाफोर बामाने बेफोरखौसो गानसैयो आरोना माने बिदिनो सिख्लाफ्राबो माने दानि जुगाव माने दाथ' देरफुनाय बिदिनो गथ'-गथ' सिख्लाफोरनो माने दख'नाखौनो गाननायखौ नुला आरो ना माने बांसिनानो बे दा गोदान-गोदान दिहुननाय बिदिनो इसकार फोर ओमफाय बिदिनो मा होनो बिदिनो गोलाव-गोलाव गस्लाफोर लंपेन्टफोर बेफोरखौसो गाननाय नुसै आरो ना माने गोदोनि समावथ' माने गासैबो उन्दै उन्दैनिफ्राय लानानै गाैबो दख'नाफोर गामसाफोर बेफोरबायदिखौसो गाननाय नुजोबसैमोन आरो ना थारमाने दानियाव माने एसे बेफोरबाददिखौ खमायनाय नुनो मोनदों आरो ना माने माने माने बांसिनानो बिदिनो जोंना बैसागु फोरबोफोर बिदिनो बर'नि जा मेलाफोर बेफोरावल' माने बेफोरबादि बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौल'
औ
नुनो मोनसै आरो ना माने ओरैनो थानायावथ' माने बेफोरखौ बारा नु गोबांलिया होनजायो आरोना नोंथां माने बांसिनानो जोंहा बर' आइजोफ्राबो माने बांसिनानो दख'ना गाननायखौबोसो खमायनो हमलांदों माने बांसिनानो बिदि बिदिनो जा गोदो बृटिश लाबोना गालांनाय बिदिनो लंपेफोर बिदिनो गोलाव गोलाव मा होनो बि खार ना मा होनो बेफोरबायदिखौल' गाननाय नुसै आरो ना माने अबावबाफोर बेरायनो थांबाबो सोरबा बर'ना मा बेफोरबायदि सिनायलाय लांला आरो ना बेलेग जाथिना मा बर'फा सिनायलाय लांला आरोना माने गोदोनि समावथ' माने अबेबा गोजान गोजानफ्राव थांबाबो माने दख'ना गानोबा माने हबवबाफ्रा लामाफ्रा लोगोफ मा बे बर' बे माबा होननानै जोङो सिनायोमोन आरो जोंनि बे गाननाय जोमनायनि सायावनो माने दाथ' माने बेबादि माने सिनाय बांनोबो नागिरला माने गुबुननि ड्रेस गाननो हमबाय नालाय माने
आरो
लामा सामाफ्राव लोगो मोनबाबो माने सिनायनो नागिरला माने बिदिनो मालाबा समाव जोङो माने मालायनि हारिनि भासाफोरजोंबो रायज्लायफ्लांलायलाङो आरोना माने थां माने गावनि मानसिखौनो माने गावनि मानसिफोरजोंनो सिनायला नालाय माने गुबुननि दड्रेस गानबाय नालाय जुदि जोङो माने गुबुननि दड्रेसखौ गानालासिनो जोङो गावनि बर'नि दख'ना गामसा बा आर'नाइ खालि बिदिनो फास स्राफोरखौ लायोमोनबा जोङो माने सिनायगौमोन आरो ना नोंथां माने जेनेबा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं दायो माबादि सोलिना दङ बिदिनो दानि जुगाव आरो गोदोनिफ्राय
बेबादि गाननाय जोमनायनि सायाव
औ नोंथां जोङो दा आथिखाल समावथ' बांसिन बिब्दिखौनो नुयो आरो जेरै नोंथाङा फोरमायदों बि बिदिखौनो जोङो बांसिन बा सिख्लाफोरखौ बांसिन जोङो जा गोदान मुगानि गोदान गोदान गानग्रा जोमना ओंखारदों बिबदिखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो नाथाय जोंहा गोदोनि आइजोफोर जा बिमाफोर बिसोरखौ जोङो बांसिन बिबदि लांगा बायदिसिनाखौनो जोङो गाननायखौ